औ नोंथां। नोंथां नोंथाङालाय?
अ आंबो दङ' ओरैनो।
अ अखामफोर जाबाय ना?
खाम जाथ'वाखै।
आटचा। न'आवनो दंबा नोंथां? हुम?
न'आवथ' गैया एसे सा एसे साइदआव दं।
आटचा।
नोंथाङालाय
दङ। दङ आंबो ओरनो जिरायलाबायनानै
औ ओंखाम जाबाय?
उम
आथा
अबेयाव दं नोंथां?
आं न'आवनो ओ न' खाथियावनो दं जिरायनानै। रामायाव
आं तामुलपुरनि नोंथाङा?